औ
नोंथाङा खोनादोंं? अ होमबा नोंथाङा द फ्रि नामा
औ फ्रियानो
ओ होमबा नोंथाङा फ्रिबा ओ मा होनगोन जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै ओ
औ बुंलाय नोंथां
बे टपिकआनो जाहैबाय माबा ओ मा होनगोन ना हमनायनि सायाव आरो ना? ह माने नों ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा मा रोखोमनि नाफोरखौ हमनाय जायो? बा मोननाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ जोंनि ओनसोलावथाय ओ गोबां रोखोमनि ना मोनोना जेरै ना ओ जेरै मा होनोब्ला नास्राय ना गोरै ना बोथिया ना मागुर ना सिंगि । ना बारलि ना थुरि ना गोरै। ओ नासि बिमा नाथुर खांख्राइ आरो गोबां गोबां रोखोम रखनि ना दङो जेरै आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो सालाननि ना दोङ सालानि ना होनोब्ला जोंना ओ मा होनोमोन नासकस नासकस बिदि बिदि रोखोमनि ना नोंथाङा हमनो हादोंना बिदि रोखोमनि ना बे खौ जोंनि ओनसोलसिं मोननो थाङो
आतसा
आरो ओ नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो दोनखबा सोंनो हागोन
ओम बे बिलाय बे माने जोंनिथिंबो बिदिनो नाफोरखौ मोनो जेरै ना बोथिया ना नास्राय ना फिथिख्रि ना बामि ना खुसिया ओमफ्राय बिदिनो बायदि रोखोमनि नाफोर ओमफ्राय एम्फौफोर जेरै एंख्रब गांजेमा बेफोरबायदि आरो बायदि बायदि रोखोमनि एम्फौ एनला ओमफ्राय नाफोरखौ जोंनिथिमबो मोनो दा नोंथांमोननिथिं आरो मा मा जेनेबा आगजु बाहायनानै माने नाफोरखौ हमनोसै एसे बुंनो हागोन नामा मोजाङै?
औ ना हमनाय होनोब्ला जोंना दोङो गोबां रोखोमनि ना हमनाय बाहायनाय जायो जोङो होनोबोब्ला दैयाव ओंखारनानै ना हमनाय। बेनिखौ बुंनोसै आं मा मोननैसो दोङो मोननैसो टुल्स दोङ जे जों बिनिफ्राय हमनो हायो आरो ना बुंनो थाङोब्ला जोंना जेखाइ दोङो। जेखायदों जे नाजों जेखायदों नाखौ गुरो एबा हमो आरो ना। हमो होनो होन्ना बेयाव दसे ना गुरनायखौसो ना गुरनायाव जों जेखायखौ बाहायनाय जायो आरो खादा खादा जांगि। लांगि बेखौ जोङो मिथुखा बोनायाव बाहायनाय जायो। ओ आरो खबायाइ खबाइखौ जोङो नाखौ दोननाय एबा नाखौ बुथुमनाय बुथुमनाय समाव बेखौ बाहायनाय जायो आरो ओम। आरो बिसिं थांबावोब्ला जों नुनो मोनगोन जे माबा ओ गोजौनिफ्राय गोजौनिफ्राय सानाय होनोबा जोंनिया बोरसि सानाय। नोंथाङा बुजिदों आं होननायखौ बोरसि थानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नुनो मोनो होनोब्ला जोङो खालामो जे बाहेर फ्राय बोसोर साबोनाय जों जे माबाखौ गायनो ओ दैयाव गायनो थाङा एबा नोंथाङा लोमजादों एबा माबा मोनसे उहुक जादों नोंथाङा बिदि बे बोरसिखौ नोंथाङा माबानो हागोन आरोना आरो फैगोन समनि। औ जे फैगोन समनिफ्राय जे जाबोदों औ।
उम
हेलौ।
औ खोनायाखोय
खोनादों दा नोंथाङा नोंथांनि आवाजासो आदां गादां जादों। माथो हरबा हरफिनाखै।
खोनाबाय दैय
औ खोनादों औ। आरो
गोबां रोखोमनि बाहायनाय मोनदों जोङ आरो बुङोबा फासि हजाल फासिजाल सानाय हारिनायाबो दोङो, आरो पास हाजारनि अनगाथ' जोंना बेखिनि जोंनि ओनसोलावथाय बिसोर बिसोर आं बुंनो टुल्स एबा बिसोर ओ खायदाखौ बाहायना बेफोर खायदाखौ बाहायनानै जोङो नाखौ सानाय जायो बेखिनि बुस्थुखौ आन्था बाहायना जोंनि ओनसोल खाथियाव बेखौनो आं बुंदों।
आसा
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनोबा।
जोंनिथिंबो बिदिनो। माने गोबां रोखोमनि जेरै आयजेंफोर बाहायनाय जायो जेरै। मा होनगोन बिदिनो खादा खबाइ जेखाइ।
ओम
ओमफ्राय जाालिफोर ओमफ्राय खखा आरो सेनफोर आरोना बेफोरजों जोङो बा नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि नोङो नोंथांनि ओनसोलथि माने खखाफोरबो बनायो ना बनाया?
खखा औ बनायो बनायो आं खखा होन्ला जों बहुत साफा साफा बेलेग ओनसोलनिफ्राय आं नुबोदों जे बेलेग ओनसोलाव जाथारि- जाथारि होनोब जाथारि होना जेनेबा बुंनायाव बुंफ्लांबाय जे बिदि नङा जेनेबा साबसिन होनो आरोना जोंनि ओनसोलनिफ्राय साबसिनखौ जोंनि ओनसोलावनो बोननायखौ नुनो मोनो।
औ -औ।
आ आं दा
थ बेफोरबायदि आरो ना।
ओ।
ओमफ्राय जोंनिथिं माने नाखौ हमायनानै जायाल'। गोबां जेनेबा दैज्लांआवथ' गोबां ना मोनो बेयाव जोङो माने बुरजा -बुरजा ना मोनबा बजारफोराव फानहरनो थाखाय जोङो बेनिफ्राय ख'खाफोरनिफ्राय बाल्थिं बा बालथि थिंसे ओ खबायाइबा खबाइसे बिदि मोनो आरोना। जोङो बाजाराव फाननानै रां खामायनो हायो ओमफ्राय नोंसोरनिथिं लाय?
हा?
खोन खोनायाखोन नोंसोरनिथिं आरो' बिदि खालामो ना खालामा?
जोंनि सिं औ खालामनाय जायो जोंनिया। माने जोङो मालायनि फख्रिनिफ्रायबो नाखौ सायो आरोना। नांगोल सानानै होनबाबो जोङो औ फानहरखायो। ओमफ्राय जाया आरोना जोंना ना मालायनि फ फख्रि नालाय जों ओंखायनो नाखौ जाया दडाइरेक्ट फानहर खोमायो औ।
औ -औ‌।
नोंथाङा बुजिबाय दे।
आतसा बिदि आरो ना, ओमफ्राय
ओ।
आरो नोंसोरनिथिं मानसि माने आरो जेनेबा नाफोर हमनायाव माबाफोर बाहायबावो जेनेबा मेसिनफोर बान्दोफोर हमबा मेचिनफोर बाहायोना बाहाया?
मा मा?
जेनेबा बान्दोफोर हमबा बा सुइस गाइटफोर हमबा मेसिनफोर बाहायोना बाहाया नोंसोरनिथिं
जोंनि सिंथाय मेसिन हारि बाहायो बाहायनाया बाहायो औ जोंनिथि गोबां रोखोमनि मेसिन बाहायो जेरै दै मथर दै जेनेबा हनदा होनो मोनसे कम्पानि दङो हन्दा जेरै दैखौ बोयो आरोना दैखौ बोनानै फारसेथिं बोनानै फारसे थिंफ्रायानो दैखौ नारना हरबाय ए रोखोमै एबा जों बेखौ नुनो मोनो आरो हन्दाया जे जों कारेन्टजों सोलिया बि हन्दाया माबाजों सोलियो मा होनोमोन ओ थावदों थाव होनोबा पेट्रल डिजेल इस मोन्नैदोंबो सोलियो खिन्थु आरो मोनसे मेचिन दंखाव साखा गोनां मेचिन जे बियो कारेंजों कारेंजोंसो सोलियो माथ्र' आथ कारेंदों आथा कारें ओमफ्राय बेयाव दै सोनो नाङो बाहाय ओमफ्राय बिजोंल'सो सोलिगोन आरो बाखिजों सोलिया। आरो बिसो मोननै रो रोखोमनि दोङो बे जोंनि ओनसोलाव बिसोर मोननै रोखोमनिखौ बाहायनाय जायो। आरो गोबां -गोबां गिदिर- गिदिर फासि जाल सानोबो जोङो हन्दाखौ बाहायनाय जायो आरो बे माबाखौ मा होनोमोन? ओ बे मोनसे कारेन्टनिया बिखौ बाहायनाय जायो जोंनि मोननै रोखोमनि, ओ जों थिं जे बुरलुं बोथोर गोबां गिदिर- गिदिर माबा दङ आरो। गोबां गेदेर गेदेर बान्दो दोङो ना बेफोरनिफ्राय जे ना सायो बियो बियाव माबानाय जायो आरोना नोंथाङा नोंथाङा बुजिदों औ
ओ जोंनिथिंबो बिदिनो माने मा होनगोन जोंनिथिंबो बिद ओ कारेन्ट कारेन्ट माने बिदि मटर जेनेरेटर बिदि मिसिन बाहायनानैसो ना गोबां बान्दोनि बा स्लुइस गेटफोरनि नाखौ जोङो । हमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं ओमफ्राय थाफोरा जमाय लांनायखौ नुनो मोनदों ओ
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो ओमफ्राय खमायनायनि जाहोनफोरा जाहैबाय जोंहा ओ जेरै माइ गायनायफोराव दावाइ होनाय ओ जेरै ओ मा होनगोन पटासनि हासार इउरिया बेफोरबायदि । होनाय ओमफ्राय बेलेग बेलेग कारा कारा दावायफोर होनाय । बेफोरबायदि आरोना बेनि कार'नाव माने ओ जोंनि माने ओनसोलाव नाफोरा खमायलांनो हमबाय । ओमफ्राय दा गांजेमाफोरखौथ' जोंनियाव नुस्राल्लानो मा जाखो जोबस्राबायदां । मासेबो मोनला । ओमफ्राय आरो मोनसे मोजां कार'ना जाहैयो कारेन सट होनाय । कारेन्ट सट होनायनि कार'नाव माने नासा बिदै सिदै गिदोर फिसा गास जेबो जोबखाया आरो गोनथि होबा दै दैफोराव बिदि होनाया मोजां नङा आरो बेखायनो माने बिदि हो-होयोबा माने नाफोरनि जोलैया जोबजोबो आरो ना
उम खम जायो खोमा
हेलौ
औ टेस्थ्रस्थ्र' नागार खम जायोदां नाफोरनिया ओंखायनो
औ
ना ओंखायनो नो जोलैया जोबलांनो हमबाय बेखौ आंबो नुनो मोनदों । ओ गोबां समनिफ्रायनो गोबां समनिफ्रायनो नङा जेनेबा जोंङो गोबां सम होनब्ला बेखौ बोसोरब्रै बोसोरबानि सिगांनिफ्राय जों नुनो मोनदों जे ना सद होबोनाय आरो बे फैगोन समाव जों नाखौ एसेबां गोबां ना नुुबाङाखै आरो ना जों बेखौनो आंबो बेखौनो बेखौनो सानो जे बे ना शर्ट होनाय एबा कारेन्ट सर्ट होनायाव बाहाय जाद्रायाखै होननानै जोंङो बेखौ नाखौ एसे बासायना लाखिनोबा जोङो बेखौ बे हाबाखौ मावनो नांगोन बेखौ आं सानो आरो नोंथांनिया आरो मा सानबावो ।
हा बुंबावलाय नों
नोंथां नोंथाङा मा सानबावो आरो
औ बियो बिदिनो आरोना माने नङाबा जोंहा देनां माने नाफोरखौनो मिथिनाय नंला आरो जोंनि लकेलनि नाफोरखौ । बे बेलेगनि नायाथ' ना । जोंनि बे नकल‌ लकेलाव मोनोना जेरै नास्रि ना बोथिया हारिया । जेनबा खमायलांदों आरो बेखायनो जोङो माने बिदि कारेन्ट सर्ट होनायफोरखौ खमायनांगौ आरोना बिदि खमायनो माने खायनो खालामनो खालामनोनो होस्रा नाङा आरो बिदि खालामनो । नङाबानो माने नायानो मोनसे जायगायाव गासिबो जोबस्रां थायो आरो बिदिया मोजां नङा । ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिं नाय बा ओ नाफोरखौ फानहरो ना मा होनो गोबां मानसिफोरा
औ जोंना जे आगोलावनो फैगोन आगोल आयदिायानो जोंना जाबाय नाखौ हमनानै एबा हमनानै जानाय एबा राननानै न'नि गेजेरावनो जोङो राननानै जानाय आरो
ओ
सेकेण्ड आयदा सेकेण्ड आयदायावनो फैगोन जोंना बे माबा नाखौ फाननो नाखौ फानना होनोब्ला जोङो नाखौ फानना होनना बेखौ नाखौ फाननानै जे जों मुवा एबा औ जोङो मा्लाबा नाखौ बेलेग बुस्थुजों सोलायो होनोब्ला नाखौ मैगंजों सोलायो बा माइरंजों सोलायो होनो होनो आरो
औ
बे माबा मा होनोमोन उम
औ
जोङो फैसा एबा फैसाखौ बुथुमना लायो जे उननि थाखाय उननि समनाव जोंङो बेखौ बाहायनानै जोंङो गावनि उदैखौ सुफुंनो हानाय बायदि जों मोनसे राहाखौ जों ननायागिरो आरो बेखिनियावनो आं
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं फख्रि जावनानै फख्रि जावनानै माबाफोर खामो ना खामा
औ फख्रि जावनानै जोंं साथाम मानसि थैबाय फख्रियाव गोदोनानै दुगैनायाव
फुख्रि जावनानै बेयाव बेनिफ्राय ना फिसिनानै हर माने फा
औ फुख्रि जावनानै जोङो ना फिसिना फानहरोथ' बेखौ औ नुनो मोनदों आंबो गोबां नुनो मोनदों